हेलौ
औ नोंथा खोना हादों
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा नोंथांखौ गावनि जे जे जोंनि बर' समाजाव माखासे बाहायनाय आइजें आइला
नों नोथांनि आवाजा लासैथार फैदों खोनागआ
अह अह अह एबार खोना हाबाय ना
औ
ए उम औ औ माने जोंनि बर' समाजाव ना हमनायाव बाहायनाय आइजें आइला बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लानि नङा होमबा नोंथां
औ उम
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ना हमनो थाखाय मा मा राहायै नाखौ हमनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ नोंथां ओ जोङो गिबियावनो औ बुंनांगोन जोङो बर'फोर बा एबा बर' हारिनि सुबुंफोरा ओ माने बायदिसिना आगजु बा आइजें आइला बाहायनानै जोङो नाव हमनानै बा मैहुर खालामनानै बेबायदि जानाय हुदाफोरा दङबा बेफोर बायदि जोङो जाबोगासिनो ओ थिग बेबायदिनो जोङो ना हमनायाव जोङो माखासे ओ आगजुफोर बाहायो आरो जोङो बे आगजुफोर खौबो जोङो गावनो बानायनानै लायो एबा न'नि न'आवनो जोङो बेखौ बानायनानै लायो थिख थिग बैफोर बेफोर आइजौ फोर ओ आगजुफोर होननानै बुङोब्ला जेरै ओ सेन ओ जेखाइ खखा खाखि आरो फल' बैफोरखौ जोङो न'आवनो ओ औवानिफ्राय जोङो बानायनानै मोननाय बेफोर आइ आगजुफोरा ओ बेफोरखौ जोङो
दा बिनि बाहायनायखौबो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन जेनेबा जेखायखौ माबोरै बाहायनानै नाखौ हमो खखाखौ माबोरै अब्ला एरगोन जोंहा
औ ओ जोङो दैज्ल माने बैफोर सेन बा खखा खाखिफोरखौ जोङो बांसिन दैज्लां बोथोराव जोङो ना हमनो थाखाय जोङो बाहायो ओ जेब्ला ओ दै दैफोरा दै गोदान फैयो जोङो बैसागो दाननिफ्राय जोङो दै गोदान मोननो हायो बे दै गोदानफोराव जुदि दै बारियोब्ला जोङो दुब्लि फोथाराव थांनानै बे सेन खखा खाखिफोरखौ जोङो सायो सानानै जोङो बेनि बेबायदिनो जोङो नाफोरखौ हमनानै ओ लानानै फैयो बेनि अनगायै जोङो बे ओ जेखाइजोंबो जोङो बर' आइजोफोरखौ जोङो ना गुरनायखौ जोङो नुनो मोनो थिग ओ मालाबा समाव जोङो मख'नांगोन दि जोङो। माने बर' आइजोफोरखौ मालाबा समाव जुदि न'खराव ओ ओंखाम संनाय समाव जुदि जेबो गैयाब्ला बा संनो जेबो गैयाब्ला बिसोरो बिसोरो मा खालामो। ओ जेखाइ खबबाय लाब्रबनानै बिसोरो खाथिनि बिलो फोराव बा एसे दै लोमलानानै थानाय बैफोर हाखरफोराव बा दुब्लिफोराव बिसोरो नाखौ जेखाइजों गुरब्रबनानै लायो बेबायदिनो नाफोरखौ लाबोयो नानै बिसोरो बायदिसिना न'आवनो थाखानाय मैगंफोरजों संनानै होयो आरो बा संनानै जायो बेबायदि खालामो औ। नोंथां बेनि उनाव जोङो फल' होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै जोङो फल'खौ बै मेसें बोथोरनि मेसें बोथोराव जोङो ना हमनायाव बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ आ आथिखालावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ बाहायो नामा फल'खौ।
औ नोंथां बेखौ जोङो मालाबा समाव जोङो नुयो बाहायनाय। जोङो जेरै मेसें बोथोरावहाय दै रानो बे दै राननाय समाव ओ जोङो ना गिदिरफोरखौ। जों हमनो थाखाय बा बिलोफोराव नुवाब्लाबो जोङो गावसोरनि फुख्रियावनो। थानाय बा हगारनानै दोननाय नाखौ जों हमनो थाखाय बेखौ बाहायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय बेबायदिनो आरो माखासे जे फोरनि गेजेरजोंबो जोङो नाफोरखौ जोङो हमो जेरै आस्राजे बे बा जोङो बिदिनो गोबां आलादा आलादा रोखोमनि जेफोर दङ बैफोर जेजोंबो जोङो ओ दैमाफोराव बा हाखर हालायाव जोङो ना हमहैनायखौ बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ।
औ। होमबा नोंथाङाबो एसे ओ बेनि बागैनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङानो बावैसो एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जेरै ख'खाजों खखा सानानै ना हमनाय सेन सानानै ना हमनाय आरो जे सारनानै ना हमनाय जेखाइजों ना हमनाय नङा होमब्ला। बेबायदियानो सोलियो बेनि अनगायैबो आं मोननैसो ओ हमनायनि आदबखौ नोंथांनो फोरमायनोदिनि नङा होमबा? दा जोङो ना लानो थाखाय औवानिनो बा हेबनानै लानाय जोंहा खबाय मोनो बेयो बयनिबो न'खरावनो थायो मानो होनबा बर'फोरा ना ओ नाजों लोगोसे माखासे सिखार खालामनानै जानो गोरों नङा होमब्ला बेनिखायनो मा बुस्थुखौ बबे बायदि आयजें आव लानांगौ। बेफोरखौबो खुब माने गावब गाव सोदोमस्रि गोनाङै माने सद बुजिनानै लाखादों दा औवानिनो बानायो खबायाइाबो खबायाव जोङो ना लानाय जायो। जेब्ला जेखाइजों गुरनायानो जा बा जे सारनानै मोननाय नायानो जा जों खबाइयावनो गाहायै लानाय जायो आरो। दा नोंगौ खखाजों जोङो ना हमनो हायो। जेराव दुब्लि फोथाराव दै बाज्रुमनाय थानाय जायगा नङा हब्ला दा बेबायादि बाज्रुमनाय दैयाव जोङो नाखौ हमो जाय दुब्लियाव ओ नाफ्रा गेलेनानै आदार जानानै सानाव मोना मोना जायो अब्ला जों खखाखौ सानानै दोननाय जायो सानावबो सायो आरो मोनायाव माने बांसिनै मोजां ना मोनो हिसाबै मोनायाव बांसिन सानाय जायो मोना नायाव जेब्ला नाया आदार जानानै मोनसे दुब्लिनिफ्राय गुबुन मोनसे दुब्लियाव बारलांनो नागिर बैफोरबायदि जायगा फोरखौ नोजोर लाखिनानै बान्दो थेनानै बर' हौवाफोर रा खानाय जायो आरो दा बेहाय माने गोबां गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो जोङो बोथिया फिथिख्रि मावा नास्राय बामि थेंगोना दुब्लियाव बा फोथाराव जाबायदि नाफोरा दङ बेफोरबायदि गासैबो माने रोखोमनि नाखौनो बे खखायाव फोनांनो हायो आरो औ ओमफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन ना बे ओ सेरें ना मा होन्दोंमोन नोंथां
सेन होनदोंमोन नोंथां सेन
सेन नङा आरो बै मोनसे मोनसे बावा बे खखा बायदिनो खाखि खाखि औ दा आं खाखियाव आं प्रेग टिकेल नुदों माने खाखियाव ओरैबायदि जायो गेसें जायो बिनि हेबनाया नङा होमबा
नांगौ नोंथां नांगौ औ थारै नंगौ
सेंजानायलाय बेहाय माखासे ना फिसा फिसाया थाबथानानै थालाङा बेहाय माखासे रथ' रथ' जेरै नास्राय बामि ओ बेफोरबायदि एसे गिदिर गिदिर नाखौल' आं नांना नै मोननाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय खख खायावबा गोरलै गोरलाम गाससिबो नायानो था थाजोबो जेराव जाजायो माखासे एम्फौ एनलाफ्राबो ओ बे खखायाव नाङोबा थैनानै थानो गोनां जायो बे मोनसे ओ बोरैबाबा नेगेटिभबो ओ बोरैबाबा मानि नाखौ नायोबा पजिटिभबो आरो दा बेहाय मोननैबो दङ खिन्थु सेरङआव बेयो माने अनलि ना बा ना बेफोर रथ' रथ' नायाल' थागोन आरो फिसाफोरा माने गलांनो हायो आरो मोनसे जोंहा सेननि बाहायनाय बेबो मोनसे ओरैबायदि जायगायाव सानांगौ माने जेरै खखाया बाज्रुमनाय जायगायाव दा सेना माखासे दै जेराव माने एसे समानै थानाय नङा होमबा भारा थायो सेनाव बे भारा लोमनाय बेबायदि जायगायावसो सानांगौ जायो दा बेयावबो जोङो नाखौ गोथाङै मोननो हायो जाय सेन सायो बिथांमोनहा मिथिगौ सेनाव जोंहा नाया बारा थैया गोथाङै थायो बिराद रग' रग' नाफोरखौ मोननो हायो बे खांख्राइ आरियाबो हाबनानै थानो हायो दा दैया माने सेन सानो थाखाय एसे गुरै दिमोलहांथ' नङा एसे बोहैनायैनो लासै बोहैनाय बेफोरबायदि जायगायाव सानाय जायो आरोना ओमफ्राय नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने दासिमबो दैमा गिदिर थायोना दा बैफोरबायदि दैमाखौबो मेसें बोथोराव जेब्ला माइ आरि गायखांनानै नभेम्बर नभेम्बरसोनिफ्राय हो नभेम्बरसोनिफ्राय माने दैमाफोरखौ बान्दो होनानै गिदिर गिदिर खखा हेबनाय जायो बेफोर जोंनि ओनसोलाव खखा बागा। बिदिबो होनो जायगा लानाय जायगा दा बेफोरबायदि खखा गिदिर गिदर-' हेबनानै जान ओ बानायनाय जायो ना साननो थाखाय एक्सुेलि जान होनोबाथ' गुबुन रावनि सोदोब बायदि मोनो आंङो। दा बर'आव मा होनो आं मिथिया बान्दो होनानै नाखौ ख'खा सायो आरो दै दाहार गिदिरावनो दा बेहाय साखाथि साखाथि जोंङो-' अन्थाइ जाबनानै होयो आरो बे साखाथिजों माखासे दै आरो ना थांनो थाखाय खखा सानाय जायगा बानायनानै लायो आरो गेजेरजों बोरमा आथिं होनानै बेयावनो गिदिर गिदिर खखाखौ सानाय जायो आरो दा बेयावबो गोबां जोंनि बर'फ्रा बर' हौवाफ्रा ओ ना हमनानै मोनो आरो न'खराव बिदिनो जायो आग्लायनायखौ बाजारावबो फाननानै फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिबो हमनाय जायो दा नोंगौ बर'फोरा आरो बेजों लोगोसे मोननो हाबावो नोंथांङा मिथिगौना नोंथांङा ना बोन्दों ना बोनफेराखोव बोरसिजों औ दा बोरसि जोंबो जों ना बोनो नंङा होमबा।
नोंगौव
औ बेबो मोनसे बर'फोरनि ओ दोरोंङारि होननांगोन। गोजाम आदबै ना हमनाय। आथिखालावबो गोबां माने गुबुन हादरफ्रावबो हमो नाथाय जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि ना हमनायखौ जों मोननो हायो आरो। बोरसिजोंबो
औ होमबा नोंथां जोंङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां जागोन
औ दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला